औ खोनादों ना? औ नों थाङा दा मा खालामगासिनो?
दङ ओरैनो जिरायग्लांना दङ सानजौफुं समनि।
औ ओ नोंथांमोननि बोथोराव बोथोरा माबायदि दा।
औ दङ दैज्लां बोथोरजों बिराद दुंहाव सान्दुं अखाबो गै या माबो गैया सान्दुं गोसाथार नोंथां।
औ नंगौ थारैनो। नोंथाङा सानजौफुनि खाम जाबाय दा?
औ औ जाखांबाय जाखांबाय।
औ दा नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो सम मोनगोन गोनना?
औ औ मोनगोन नोंथां थारैनो सम दङ।
नोंथाङा संनाय खावनाय बा जानाय लोंनायनि बागै एसे फोरमायना होदो।
ओ ओ सैथो थारैनो। ओ संनाय खावनाय होननानै बुङोब्लाथ' आं बर' हारिनिखौनो जोंनि हारिनिखौनो बुंनोसै। संनाय खावनाय होनोब्ला जोंहा जोंनि बर' हारिमुवाव गोबां रोखोमनि बायदिसिना संनाय खावनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
रोखोमैनो जोंहा गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ जोंनि बर' हारिमुहय बायदिसिना रोखोमनि ओ मैगं थाइगं जानाय लोंनाय बायदि रोखोमनि जोंहा ओ संनानै ए बा खावनानै जों जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
जोंहा जानाय लोंनाय एबा संनाय खावनाय होननानै बुङोब्ला ओ जोंहा बायदि रोखोमनि जोंहा ओ ओंखाम जानायखौथ' दंखायो जोंहा संनाय खावनायाव, नङा होमबा? जोंनि सुबुं माहारिया थिग बे रोखोमैनो जोंहा ओंखामजों लोगोसे जाफानो थाखाय एबा मा जामुंजों जाफानो थाखाय जोंहा बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोर जोंहा जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना? औ औ। थिग बे रोखोमैनो जोंहा ओ बायदिसिना ओंख्रि जोंनि बर' हारिमु आव जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय सबाइ ओंख्रि नङा होमबा? सबाइ ओंख्रिखौ जों जानाय नुनो मोनो, अनला ओंख्रि दा बेनि लेखायावनो जोंहा अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो जोंहा अनला अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो माइरंखौ दै सोमना दोननानैहाय दसे समनि उनाव जोंहा ओ दिंखि बा ओ मेसिनाव ओ गुन्दै खालामना लाग्रोनाय जायो नङा होमबा? ओ अनला ओंख्रिखौ ओ दै सारायाव दै माबानानै अनला जा माइरंनि
आ बै दै गुदुंहाय गारनानै होनाय जायो नङा होमबा? थिग बे रोखोमैनो जोंहा ओ बायदिसिना बे अनलायाव ओ जा नोंहा दाउजों सङोना माजों सङो बैखौ गिबियावनो एवफ्राम गोरना लानांगौ जायो। बेनि उनावहाय जोंहा जा अनलाया जोंहा थाव ओ संख्रि ओ बायदिसिना मस्ला, हायजें, सामब्राम होनाय जायो। बेनि उनावहाय जा गोदौ होनानै मो गोदौवो गोदौनानै मोनहां मोनहां अबस्था जायो बेवहाय जोंहा ओ बै एवफ्रामना लानाय जोंहा जा बेदर बेखौहाय जोंहा गारना होनाय जायो नङा होमबा? थिग बे रोखोमै जोंहा अनला होननानै मुला बायदि रोखोमै जोंहा अनला संनाय जायो जेरैहाय खारदै अनला नङा होमबा खारैनि अनला बायदि रोखोमनि जों होदलानानै अनला सं नाय जायो जेरै हाय मुला मुला खटि होनना बुंनाय जायो बेखौबो जोंहा होदलानानै अनला ओंखो ओंख्रि संनाय जायो दा थिग बेबादिनो संनाय खावनाय होनोब्ला जोंहा अनला ओंख्रिखौ जोंनि बर' हारिमुआव बायदि रोखोमैनि बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा हाबायावनो जा जोंहा आ बायदि रोखोमनि खर्मआवनोजा जोंहा अनला नङाबानो जाथारा नङा होमबा जेनेबा जोंहा फैनागोर जाना आ हाथा खुरनाय बेवहाय जोंहा अनलाजों दाउ संनाय बेखौ नांखाथार गौ जायो नङा होमबा थिग बे रोखोमैनो जोंहा संनाय खावनायनि बेलायाव बुङोब्ला अब्ला जोंहा नारजि ओंख्रिखौबो ओ जोंहा अमाजों संनो हायो ना गोरानजों संनो हायो नङा होमबा बेसेबांबा गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां नारजि ओंख्रिया। थिग बे रोखोमैनो जोंहा खारदै होनानै जोंहा नारजि ओंख्रिखौ संनायखाय बेनि अनगायैबो जोंहा संनाय खांनायनि बेलायाव बुंबावनो हा हायो जेरै आ हाग्रा बंग्रानिफ्राय खाबथिंनानै मोननाय जेरैहाय जोंहा ओ बायदिसिना रोखोमनि मैगं जेरै गुथा मानामुनि फुंखा आ- बायदि रोखोमनि थुन थुनि धरं फुर बायदि बायदि बिलाइफोरखौ हाग्रा बंग्रानि बिलाइफोरखौ जोंहा खार खारै खारदै ओंख्रि संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ थारैनो।
समैनो जोंहा ना गोरानजों जोंहा जेरैहाय जोंनि आइजो बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो जेरै ओ दैमा दैसा फुख्रि जाम्फैफोराव जोंहा जेखाइजोंं ना गुरनानै लाबोनो नानै गावनो न'आव ओ संनानै जाफैनायखौ जों नुनो मोनो थिग बे रोखोमैनो जोंहा नाफाम होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि एंगारनो हायि ओ जामुं नङा होमबा नाफ फामाबो औ औ बे नाफा फामखौ जोंहा ओ जोंनि बर' आइजोफोरा गुरनानै एबा हमना लाबोनानै जा ना फिसा फोरखौ हाय आ जोङो नाफाम बानायनायखौ नुनो मोनो थिग बे लाखायनो जोंहा नाफाम बानायनाय बुङो ब्ला जोंहा ना गोरलैखौ फोरा जोंहा आ बायदि रोखोमनि वालाव देनानै जोंहा ओ थास' बिलाइ बायदि रोखोमनि बिलाइ होनानै होफानानै जोंहा नाफाम महरै बानायना दोननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? थिग बेबायदिनो जोंहा बायदि रोखोमै संनाय खाव नानै जानायजों लोगोसे बायदि रोखोमै जोंहा ना खावनानै जानायखौ नुनो मोनो खांख्राइ खावनानै जानायखौ नुनो मोनो। नङा होनबा जोंनि बर' हारिमुआव थिख बायदि बायदि जेरै लाथाइ एमफौ जानाय
नंगौ नंगौ।
औ औ जेरैहाय मैथाजों एबा गोखै ओ माय सुन्द्रिजों जोंहा लाथा एम्फौ जानाय आदब खायदा खौबो संना जानाया आदब खायदा खौबो नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि ओनसोलाव।
औ नंगौ।
औ थिग बेबादिनो बायदि रोखोमै संना खावना जों जानायखौ नुनो मोनो दा नोंथाङा आबो आंनो नोंथां मोननि ओनसोलाव माबादि हाय संना खावनानै जानाय जायो नोंथांआ आंनो फोरमायनो हा गोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जाखिनि फोरमाय लांबाय बेफोर गासिबो सैथो खोथा जोब। नोंथाङा जेरै अनला खारै नारजि ओंख्रि बायदि हाग्रा बंग्रा निफ्राय थुमथिनि उननि खारदै खारै संनायनि बागै फोरमाय लांबाय बेफोर गासैबो सै बे खोथाजोब। ओ दा नोंथाङा आंनाव सोंबावदों जे संनाय खावनायनि बेलायाव। संनाय खावनायनि बेलायावथ' नोंथाङा गासैखौबो फोरमायलांफ्राम जोबखाबायानो।
ओ।
संनाय खावनाय होनना बुङोब्ला जोंथ' सरासनस्रा जिउआव जाबाय थानाय हाग्रा बंग्रानिफ्राय खानाय दिंखिया, थास' मानिमुनि बेफोरखौबो जों जानो हायो आरोना नोंथां औ। जेरैहाय जोङो थास'निफ्राय जोङो थास'खौथ' जों गासैखौबो जाफ्राम जोबनाय जायो आरो ना नोंथां जेरैहाय थास' बिथ्रि थास'नि गोरलै बिलाइखौ जों जानो हायो। औ आरो लोगोसे बेनिफ्राय जोङो थास' आथिं आरो थास' बिबार दा थ' जोंना थास' बिबार ओ बारनाय सम जाबायानो आरोना नोंथां। खायफा खायफायाथ' थास' बिबारखौ जाबायानो थास' बिबार होनना बुङोब्ला जोङो ओ बेफोरखौ जों अमा बेदरजों जानो हायो बा जोङो ब्रयलार बेदरजों जानो हायो। बा नाजों जानो हायो आरोना नोंथां। औ ओ दा बेखौ जोङो संनाय खान्थि होनना बुङोब्ला जोङो थास' बिबारनि बेखौ एसे फोरमायनो सानदों आंङो।
औ औ औ।
गिबियावनो औ जों गिबियावनो थास' बिबारखौ जोङो खाना लाबोनांगोन हाग्रानि ओमफ्राय बा सोरबा खाना लाबोनायखौ बेखौ जोङो बायख'ना लाबोनांगोन आरोना नोंथां। ओ बेनिफ्राय बेखौ लाबोखांनायनि उनाव जों बे खौ मोजाङै ओ सायनानै बेनि जा बिबार बेखौ जोङो ओ फिसा फिसायै जोङो हाना लानांगोन आरोना नोंथां। ओ बेखौ बेखौ हाना लानानै जोङो मोजाङै सुस्रानांगोन। सुस्राखांनायनि उनाव जोङो जुदि ओ अमा बेदर बा जोङो ब्रयलार बेदर जों जों जानो गोसोब्ला जों बे बेदरखौ जों एवफ्रांगोना लाग्रोनांगोन आरो। थावाव एसे मोजाङै औ एख्राम खांनाय नि उनाव बेखौ मोनसे दोनग्रा बेसादाव दोननांगोन। दोननायनि उनावहाय जोङो ओ सारायखौ अराव हा दोननांगोन बा जानना होनांगोन। बेनि उनावहाय जोङो जे थास' बिबार सुना दोनखांनायनि उनाव बे थास' बिबारखौ जोङो सारायाव होनांगोन आरो ओ सारायाव होखांनायनि उनाव बेखौ जोङो थावजोंबो जानो हायो आरो खारैजोंबो जानो हायो नाथाय जोङो बांसिनै खारैजों जानायखौ नुनो मोनो आरोना नों थां औ बेनिखायनो ओ जोङो थास' बिबारखौ सारायाव जाननायनि उनाव जों बेखौ दसे समनि थाखाय ओ एरना होनांगोन आरो बेनि उनावाय एरखांनानै जों बेखौ खोबना होनांगोन। खोबखांनायनि उनाव दसे जेब्लानाखि थास' बिबारा एसे गेब्लेहांगोन बेव हय जोङो संख्रै ओ संख्रि उन्दु होनांगोन संख्रि हालदै उनु होनायनि उनाव जों बेवहाय दै एसे होनांगोन आरोना नोंथां ओ खांनायनि उनाव जेब्ला थास' बिसारा इसे मोनगोन फालौ संख्रि उनु होनायनि उनाव फालौ होनां गोन आरो जिहेतु थास'आ मानो नालाय माननायखौ खारनायनि थाखाय जोङो फालौ होनाय जायो।
औ नंगौ।
फालौ जाब्रां अनु देनानै जों बेयाव होखांनायनि उनाव ओ जेब्ला थास' बिबारा एसे मोनहांगोन अब्ला एसे इयाव खारै होगोन खारै खांनायनि उनाव एसे मोनहां बा माने बेदरखौ होयो आरो एवफ्रामनानै दोननाय बेदरखौ होयो ओ जेब्ला बेखौ जों जों होगोन होनानै जोङो बा मिनिट बा द' मिनिट। बा जि मिनिटसो जोङो बेखौ खोबना दोननांगोन आरो। ओ औ। जेब्ला जों बेखौ खोबगोन खोबनायनि उनाव जोङो जेब्ला बेखौ मोनो खोबना दोननायनि द' मिनिट बा जि मिनिटनि उनाव जोंनिया मोनगोन मोनखामब्ला जों बेखौ जानो हानाय जायो आरो। ना नोंथां ओ थिग बेबायदियैनो जोङो नाजोंबो जानो हायो बायदिसि बायदिसिना जोङो ओ ना बा ना बेदर होआलाबसिनोबो जों जानो हायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो थास'नि जा बेदर थास' बेदरखौबो जों खारै बा दा थावजों जानो हायो आरो ना नोंथां औ थावसे बेदरखौ जोङो जों जानो हायो ना गोरान बा ना गोथां जों जानाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो औ। थिग बेबायदिनो जोंनि हाग्रायाव मोननाय दिंखिया दिंखियाखौ जोङो बैसागु बोथोराव जानाय खौ नुनो मोनो आरोना नोंथां औ मोजां। फोथायो दे जे ओ आगोल आगोलनिफ्रायनो आबै आबौमोना खोनथाबोनाय जे जोङो बैसागु बोथोर बोथोराव लायनो दिंखिया जाथारनांगौ आरो ना नोंथां? औ बेयो माने सेजौ स्नि सेजौ जिसेथा बिनि गेजेराव मोन जसे बेबो बैसागु बोथोराव जानाय खाजा औ। औ बेनिखायनो जोङो बेखौ ओ एवनानै बा फ्राय खालामना जाजायो आरो। दिंखियाखौ औ थिग बेबायदि बिनो जोंनि जानाय होनना बुङोब्लाथाय जोंहा गोबां जाग्रा मुवा बेसादफोर दं बा जाजानाय दं हाग्रायाव मोननाय बा जोंनिया नै दालि आलु पियास - - बायदिसिनाखौ जोङो गला गला बा गेलामाल दखानफोराव जोङो बायनानै लाबोनाय जायो आरोना नोंथां। औ थिग बेबायदिनो जोंनिया ओ जानाय नुनो मोनो आरो।
औ औ दा नोंथाङा औ औ नोंथाङा आरोबाव ओ औवा मेवाइखौ माबादिहाय माबादि दा जोंहा बुथुमना लाबोनानै संनाय जायो नों ओ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन औवा मेवाइ होनना बुङोब्ला जोंनिया दा नै औवा गोरलैया आरोना नों ओ खौ जोङो जोंनिया औवा गोरलैखौ जोङो गिबियावनो जों दानना लाबोनांगोन नाथाय बे औवा गोरलै दाननायनिबो जोंनिया मोनसे नियम दं आरोना बा थि दङ जोंनि आबै आ बुंना खोन्थानो रोङो औ बुं जे बुरै मानसि बा बोराय मानसिफोरासो बेखौ दाननो मोनो आर ना नों थां औ बे बे खिनियानो बेनि उनावहाय जों बेखौ लाबोनानै मोजाङै हास'नानै एबा मोजाङै फिसा फिसा थुख्रायाव दानग्रोनांगोन दाननायनि उनाव बेखौ जोङो। ओ अनला खारै बा जोङो बेखौ आसार महरैबो बानायना दोननो हा हायो आरो ना नोंथां। औ बेखिनियानो जोङो अनला खारैजोंबो होना जानो हायो बा जोङो बेखौ बेखौ सबायजोंबो जानो हायो जों आसार महरै बानना जानो हायो आरो। थां औ बेखिनियानो आरोना नोंथां।